अ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां औ
औ नोंथां। दा नोंथाङा ओं फ्रि दङब्ला नोंथांजों एसे आयदानि सायाव सावरायनो थांगोमोन नोंथां।
फ्रि दङ नोंथां सावरायजागोन।
औ आं नोंथां दा जोंओ दावबायनाय दावबायनायखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमाय होननो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै नोंथां। जोंनि ओ सुबुं माहारिनि जिउआवहाय जेब्लायबो सुखु दुखुजों बुंफबनाय नङा होमबा नोंथां? ओ दा बै ओ सुखु दुखु, माब्लाबा खैफोद, माब्लाबा गाबनाय मिनिनाय,। खौ जोंङो जोंनि ओ गोसोनिफ्राय जोंङो जानगार खालामनो थाखाय जोंनि जिउआव बेराय नाय एबा दावबायनाया जोबोरैनो गोनांथार। ओ जायनि थाखाय थाखाय जोंङो सम सम बेरायनांगौबो जायो। जेरै जोंङो फरायसा जिउआवबो जोंङो फरायनाय जों लोगोसे जोंङो ओ गावनि लोगोफोरजों, गावनि फोरोंगिरिफोरजों गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनानै गावनि गोसोखौहाय जोंङो गोजोननाय जोंङो लानो हायो। दा बै दावबायनाय समाव जोंङो मोनसे आब्रुथियै जों दावबायनांगोन। ओ जाहाथे जोंनि जिउआव बेयो मोनसे गोसोखांथि जानानै थायो। बिनि थाखायनो जोंङो दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोरैनो गोनां। आंबो जिउआवहाय माखासे ओ जायगाफ्राव दावबायबाय जेरै जोंनि नसुंसि हादरफोर। जेरै -भुटान, ओ सिक्किम, अरुनाचल, आरो ओ ओ शिलं बेफोर जायगायाव आङो बेरायबाय आं बांसिन दावबायनानै बिनि मिथिंगायारि ओनसोल। जेरै- हाजो हाला, दैमा दैसा, बैफोरबायादि जायगायावहाय दावबायनानै बांसिन गोजोननाय मोनो। मानो होनोब्ला जिहेथु जोंनि जिउआ मिथिंगाजोंनो मोनसे गोरोबफ्लेनाय। मिथिंगानि जिब जुनार, दावसि दाउला, बिफां लाइफां, बिबार, बैफोरजों ओ थारैनो जोंनि जिउ ब मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ। जायनि थाखाय जोंङो ओ मिथिंगायारिनि समायना नुथाय खौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ रंजाखागोन नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायादिनो जोंनि जिउआवहाय जों जेब्लायबो ओ रंजानायखौ खौ लानांगौ ओ जोंनि सुबुंनि जिउ'आथ जेब्लायबो बिदिनो खासै ओ जिउआनो मोनसे जेंना जेंसि जों बुंफबनाय। दा बेनि गेजेर गेजेरजों जेब्लायबो ओ दावबायनांगौ बेरायनांगौ ओ समाव जोङ इन्जय खालामनांगौ। नाथाय नाथाय बै बेरायनाय समावहाय जों जेब्लायबो आब्रुथियै जों दावबायनांगोन ओ गुबुन गुबुन हादरफ्राव जोंङो दावबायोब्ला जेरै -बिसिनि नि माखासे नेमखान्थिफोर थायो। बै नेमखान्थिफोरखौहाय जोंङो ओ उन संनानै जों ओ दावबायहैनो गोनां जायो। जेरै-ओ बेजोंनो लोगोसे ओ गुबुन गुबुन जायगा बा ओनसोल हादरफोराव जोंनि मिथिंगायारि ओ बोथोरफोरा गासैनियाबो एखे नङा होनबा नों नोंथां एखे नंजोबा। ओहो जायनि थाखाय जोंङो जेरै- ओ अरुणाचलफोरजों जुदि बेरायोब्ला गोबांथार गुसु बरफ बेफोरजों बुंफबनाय। बेखायनो जोंङो जोंनि दावबायनाय समाव जोंनि गोनां जानाय मुवाफोर बेफोरखौ जोंङो थागथियारि ला फाखानाया जोबोरैनो गोनां जेरै गुसो जायगायाव थाङोब्ला जुथाल गस्ला गुदुं जोङो लानानै दावबायनांगौ आरो बै समायना नुथायखौ नुनानै बै हादरनि सुबुं फोरनि माखासे आखुथायाइफोर दावबायारिफोरनि सायाव माबायदि आखु खालामदों बा बै जायगायाव थांनानै माबायदि फिलिंस मोनहैदों बेफोर मोनदांथिफोरखौहाय जोङो गांसे दायरि लांनानै जोङो रिबथुम बिलाइयाव जो लिरथुमनानै जोङो दोननो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो बै लिरथुमनायखौ बिजाब महरैबो जों जोङो सेबखांनो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि दावबायनायखौ जोङो उननि समावहाय जेब्ला मानसियासो सानसेब्लाबो बोराय बुरै ज जाहायो नङा होमबा नोंथां बेखायनो बै समावहाय जोंनि नैबे दा समनिखौ जोङो बै जोंनि फैगोन इयुन समखौहाय जोङो सानहरनानै इयुन समाव जोङो जोंनि गोसोखांथिखौ नायहैफिननो थाखाय बेैफोर मोजां मोजां साव सावगारिजों सेबखांनानै जोङो दोननो हायो बेबायदिनो जेरै जों सोलोंथायारि दावबायनायाव जोंनि फोरोंगिरिफोरजों जोंनि लोगोफोरजों मोनसे मेमरि सेबखांनानै दोनो जों फेमिलिफोरजोंबो गावनि नख'र न'खरनि सुबुंफोरजोंबो जोङो दावबायहैनो हायो बेबायादिनो जोंनि जिउआवहाय दावबायनाया जोबोरैनो गोनांथार दा आं नोंथांनावबो माखासे दावबायनायनि सोमोन्दै सोंथिफोर सोंनो सानदों सोंजागोना नोंथां
औ नोंथांसिन जागोन दा जों दावबाय दाउ
औ
दावबायनाय होनब्लाथ' जों दा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगायाव बेनि बेनि जायगा बायदिसिना जोङो नुथायफोरखौ सावगारि बायदिसिनाखौ जोङो नायनानै जों गोजोननाय मोननो थाखाय जोङो बेरायनो थांनाय जायोना नोंथां नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ दा जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगा सिम थांनानै जोङो बायदिसिना जोङो नुथाय जेरै जोङो गोदोर गोेदेर ने फाहार बायदि बायदिसिना जों बिफां लाइफां बायदिसिना जोङो न' बां लामाबायदि बायदि दैमा दैसा लैथो बायदिफोरखौ जोङो नायनो थाखाय जोङो बायदि बायदि जायगा हादराव जोङो दावबायनाय थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो जोङो गुबै जों दावबायनाय थांनायनि ज जाहोनानो जादों जोङो जोङो जोङो गोसो गोसोखौ जोङो गोजोननाय मोनो आरो आरो जोङो गावबा गावनि दुखु सुखु बायदिसिना जोङो बेफोरार बिदि साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआव बायदिसिना ना दुखु थायो नालाय बेफोरबायदि दुखुफोरखौ जोङो गोजोन होनो थाखाय गावखौनो जोङो सुखुआव लाबोनो थाखाय जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां
दा नोंथां जोंनिनो आसाम आसामनि खाथि खाथि खाला थानाय जायगाफोरावबो जोङो गिदिंनो थां थांनायखौ जोङो नुनो मोनो गुबुन गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौबो बायदि बायदि बायदि बायदि समाव जोङो थांनाय मोनो दा जोङो गोलोम बोथोर गोलोम बोथोर बोथोर होनब्लाथ' जोङो जोंना बोथोरा बोथोरा जोबोर गुदुं गुदुं गुदुं जायो नालाय बेफोरबायदि समाव जोंना न'आव न'आव बाय गामिफोराव थाब्ला जों बोथोरखौ जोङो मोनोब्ला जोङो दुगैनो बायदिसिना ओ बर' बायदिफोराव जोङो दावबायनो लुुबैयो ओयबायदि दावबायनो लुुबैब्ला जोङो दै दैमा दैमा नङाब्ला गेदेर गेदेर वाटारफल दै बाज्रुम बायदिसिनायाव जोङो दुगैनानै मोजां मोनो बैनि थाखायनो जोङो बैफोरबायदि जायगायाव दुगैनो थांनानै जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो नोंथां जोङो दा गोजोननायनि अनगायैबो जोङो बायदि मेमरि माने जोङो उन समनि थाखाय जोङो सावगारि बायदिसिना जोङो गिदिंनानै लानानै उनाव जोंनाथ' बै एखे समयनो थाबाय ओ थाया उनाव जोङो सानसेब्लाबोथ' बोरायगोन बोरायगोन बुरै गोन बै समाव जोङो जोंनि जोंनि सेंग्रा बैसोआव नङाब्ला जोङो गथ' गथाइफोरजों फेमिलिजों जोङो गिदिंनाय फट' सावगारिफोरखौ जोङो नायब्ला जोङो आरोबाव गोजोननाय मोनगोन जों बै समाव जोबोर जोबोर गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जोङो गिदिंनानै फैदोंमोन बे बाथ्राखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो सावगारि फोराव नुब्ला जोङो गोजोननाय मोनगोन बेनि थाखायनो जोङो केमेराफोरखौ लांफानानै जोङो सावगारि बायदिसिना लानानै दोनो नोंथां जोङो दा दावबायनाय थांनो होनोब्ला जोङो दावबायनो थाखाय जोङो जोङो गारि मथर नङाब्ला जोङो कार बायदिसिना लानानै आरो सोरबा सोरबा गोजान गोजान गोजान जायगायाव थांनोब्ला जोङो पासपर्ट बा खालामनानै जोङो गुबुन हादोरनि हादोरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादोरसिम थांनांगौ गोनां जायो बेयाव गोबां नेमखान्थिफोरखौ जोङो मानो मानिना सोलिनांगौ जायोना नोंथां दे जोङो बेयाव जेबो दावराव दावसि जाया जायनि जाहोनाव जों बे नेमखान्थिखौ सोलिनानै दावबायनाया गोनांथि जोंनि थाखाय नङाब्ला जों खैफोद खोफोदआवबो गोग्लैनो हागौ नोंथां दा जोङो गोजां बोथोर गोजां बोथोराव जोङो दावबायनो थांनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि जोंनो जेकेट बायदिसिना जोङो जाहाथे जोंनाव गुसु बारा नाङा दे आरो गु देहाखौ गुसु मोना जायनि जाहोनाव जो जे बायदिसिना गाननानै जोङो दावबायनाय थांनायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां
दावबायनो दावबायनो थांनाय हायो जेरै जोंना माब्लाबा - माब्लाबा हराबै जोङो उम - उम थाय दाथाय फैनायाव जोङो एक्सिडेन्ट बायदिसिनाफोरबो जानो हागौ बेनि खायनो जोङो लुबैनो थानाय समाव ओ ओ साबधान जानानै जोङो गारि -मथर बायदिनानाखौ जोङो सालायनानै जोङो बै मा मा जायगायाव जोङो थांनो नागिरदों बै जायगासिम मोनहैनाया जोबोद गोनांथि नङाब्ला जोंनि जोंनि दावबायनाय- दावबायनाया औ नांथां
उम नोंथां
औ नोंथां
औ
नोंथां खोनादोंना नोंथां औ नों औ नोंथां
औ खोनादों
औ दा बेफोरबायदिनो जोङो दुखु - सुखु बायदि बायदि जोङो टेनसन बायदिसिनाखौ जोङो गोजानाव खारहोनो थाखाय जोङो दावबायनाय
औ - औ नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायजाबावगोन नामा दावबायनायनि बागै
हागोन नोंथां औ ओ दावबायनायनि सायाव जोङो माबायदि सांग्रांथि जानांगौ बिनि सायाव आं एसे फोरमायसै नोंथां ओ माबा मोनसे ओ बबेबा मोनसे हादराव जोङो दावबायहैनो थाखाय जों जेब्लायबो बै हादोरनि सोमोन्दै एसे गुवारै मिथिग्रोनाया मोजां बे हादोराव थाङोब्ला बबे जायगायाव मोजां जागोन बैनि थासारिया माबादि बेफोरनि सायाव ओ जोङो मोजां मिथिखानानै दावबायहैयोब्ला जोंहा जोबोरैनो मोजां जायो मानो होनोब्ला बै जायगायाव थांनानै बिनि गुदुं- गुसु मिन्थियै ओ बा थासारिया माबादि ओ बिसो बै जायगानि सुबुं सुबुङा माबादि बेफोरनि सोमोन्दैथ' जोङो ओ थांनानै
माखासे समाव जोङो जेंना जेंसिजोंबो ओ मोगा - मोगि जाहैनो गोनां जायो बेखायनो जोङो एसे ओ मिथिग्रानै थांनाया जोबोरैनो मोजां आरो माखासे ओ हादरारिफोरनि ओ रुल्स एन रिगुलेसन बेफोरखौहाय जोङो मानिनानै जेब्लायबो ओ सोलिनानै दावबायनांगौ आं बेखौनो बुंबाय नोंथां दा जोंना रायलायनायनि समावबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला दिनैनि जोंनि रायलायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय
नोगौ गोजोनथों नो
औ